खोनादों नामा नोंथां
औ एसे खोनादों नोंथां। साउन फैनाय खोनादों।
सेला सिमफ्रिब जाबायना खोना ओ बाहेरा बाहेर खोनायाखै ना
दा गैथ'ला दे आंनिखौ खोनादों ना होनदों
ओ खोनायाखै दे
अ दा जोंहा गोदान मोनसे आयदा लालायनोसै नोंथां।
औ।
उम बेवहाय सानदों बुरलुंबुथुर दैमा। बेनि बागै एसे नोंथाङा सोंनो हासिग फिन जाखिनि मोनथिनो ओ मोनथियै बुजियै बिदि दंबा। बिदिब्ला जागायनोसै।
औ दे।
बुरलुंबुथोर दैमाया माने मोनसेल' दैमा जाय इण्डिया ओम ओब भारत नि माने मुलुगनि
औ
बयनिख्रुइबो देरसिन हादरमा एसिया हादर हादोरमानि सिङाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन माने दैमा आरो बेयो।
औ
बेयाव बे दैमाया आसाम ओ एसिया हादरमानि सिङाव थानाय भारत हादरनि आसाम रायजोनि सिङाव माने बियो सानजाहा निफ्राय सोनाबाहा सिम बोहैलाङो आरो।
औ
बिखौ संस्कृत ब्रह्मपुत्र बेखौ असमिया याव ब्रह्मपुत्र दैमा होननानै बुंनाय जायो। बे बुरलुंबु थुर दैमाखौ संस्कृत रावआव माने बिनि ओंथिया ब्रह्मनि माने फिसाला दै बे दैमाखौ ब्रह्मनि फिसाला होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ
संस्कृत आव दो ना दं माने सं स्कृत आव
औ ओम।
बेखौ आरो गोबां सुबुं फोरानो लुइत सियं आरो दुरलुं गोबां मुंजों बुंनाय जायो माने। बुरलुंबुथुर दैमाखौ।
औ आ आमफ्राय बुरलुं बुथुर दैमायाव ओ दालां थानायानो गोलावसिनमोन दा?
ओ बेयाव बुरलुं बुथुर दैमायाव दालां दं बेनि बागै गै बुंलांगोन लासैैनो नोंथां बेयाव गिबियावनो जेब्ला
आगोलनिफ्राय दिनैसिम
औ।
दालांफोराथ' गासैबो गैयामोन नालाय दानियाथ' दालाङा मोनब्रै मोनबा बेनिबो बारा जालांबाय।
औ।
फासाव जिबा बे दैमायाव
ओ सना ब्रह्मपुत्र माने ओ मा होनो बुरलुं बुरलुं बुथुरा जोंनिया ओ जोंनि माबानि गोलावसिन दैमा
अ इ आसामनि
औ।
आसामनि माने? बे दैमायाव दालाङा जिगुजौ दजिनै मायथाइ बे समनिफ्राय लानानै गिबि दालांफोर बानायजेनदोंमोन। कलिया भुमुरा होननाय दालां। खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनागासिनो दे नोंथां बुंलाय।
नारायाना रायण बिदि। सेटु होननाय मोनसे दैमा दोङो बेखौ माबा दैमा माने ने दालां खोनाय बिदि बगिबिल दालां जेरै
औ।
बेफोर माने एफा गिदिर बा गोलावबो नंद्रायामोन दालां गिबि माने बानायजेननायमोन आरो बेफोरो जेब्ला गोदो गोदाय मुगल जेरै आहम बिसोरनि समाव दावहा जानाय जेनेबा बेफोर रायजो खुंफायनाय समाव बानायनाय दालां आरो बेफोरो।
ओ बेयो दैमाया ओ अबेनिफाय अबेथिं बोहैलाङो बेखौ मिथिगौ
बेयो थ' गुबैयै सानजाहानिफ्राय खोलाहासिम
बेयो उम औ ओमफ्राय बे दैमाया ओ चाइना इण्डिया आरो बांलादेशसिम बोहैलाङो।
चायनानि माने बेयो चाइनानि खोलाथारनि जोबथारनायनिफ्राय माने ओंखारबोनाय जायो आरो हिमालय हाजोमानिफ्राय। बिनि हिमालय हाजोमानि माने मानास नेयोस एसे सानजाहा थाबाय हिमालय हाजो ला माला बेनि बरफ दामोलनि ओमफ्राय ओंखारबोनाय आरो बे दैमाया।
औ ओमफ्राय ओ बे दैमानि दैजोंनो जोङो बांसिन ओ आबाद मावनायफोराव ओमफाय थाङा माबानायफोराव एस जोंनि
औ औ बे दैमायावनो आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन दिप होननाय मोनसे दङ माजुलि दीप जेरै बे दैमानि गेजेरावनो दं आरो बे
ओ ओमफ्राय बे दैमाखौ ओ बुंनो थाङोब्ला अरुणाचल प्रदेशआव सियां नङाबा दिहां ओ दैमा होननानै मिथिनाय जायो जोंनि आसामाव हाबफैबासो बेखौ ब्रह्मपुत्र होननानै मिथिनाय जायो।
औ औ नंगौ।
ओ ओमफ्राय बुंनो थाङोबा औ बुंनो थाङोबा बांलादेशआव इद खो जमुना दैमाबो बुङो।
औ आरो गंगा
माने बियोद दैमाया ओ उनाव गंगादो जयेन जाहैयो ओमफाय मेख मेखना दैमा इफोरदो बेंगोलआव
औ
उम
जेराव मुलुगनि बयनिसिबो देरसिन दैमा महर बनायनाय जायो।
औ
आरो बेफोरथ' बिनि लावथायफोर दं
औ।
लावथाया जाहैबाय फ्राय थामरोजा थाम थामरोजा फ्रामानो बेनि एसे खम नैरोजा जा गुजौ किल'मिटार फ्राम गोलाव आरो बेनि लावथाया। आरो बेखौ ओ मुलुगनि मादाव गोलावसिन दैमा होननानै जिबाथि खारियाव दोननाय जायो आरो
औ ओमफ्राय ओ ब्रह्मपुत्रनि माने गोनांथि माबाफोरखौ जों रायज्लायनो थाङोब्ला ओ ओ आबाद मावनायनि सायाव रायलायनो हायो औ बेयाव ओ ब्रह्मपुत्र दैमा खाथि थियाव जोङो मोजाङैनो ओ माबाफोरखौ गायनो हायो। जेरै खुसेरनि बिफां ओ खुसेर ओम फ्राय ओ फिथाइ सामथाइ बिदि गायनानै मोजां फसल दिहुननो हायो। ओमफाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ दै दैनि सायाव बो‌ होनजायो। दैया जोङो दै लोंनायाव बाहायजायो। ओमफ्राय गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिस ओं ओमफ्राय ओ ओं ओं बिदिनो गोबां जोङो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानायाव ओ हेफाजाब होयो आरोना बे ब्रह्मपुत्र दैमानि दैया ओमफ्राय उ ओ जोङो बेखौ
फोरनिबो माबा लोब्बा दंफायो।
ओमफाय बे जोङो ओं बे
गाथोन दं
औ ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बे दैनिफ्राय जोङो मोब्लिबबो दिहुननो हायो मोब्लिबनि औ जोङो गोबां माबा माबि खालामनो हायो आरो मोनसेयानो जाबाय जोंनि ओ जेखौ जों फिसारिस होनो
औ
औ नाबो गोबां ना थायोना बे खौ हमनानै जानोबो हायो
औ बियाव गोबां जेंना फोरबो नुनो मोनो नोंथाङा खोनानो मोनदोंबो जानांगौ
औ जेरै दैज्लां बोथोराव गोबां हा गिसि खानाय औ बि दि जायो।
बेनि ओनसोलनि ओ दैमा बुरलुंबुथुर ओनसोलनि सेराव थानाय सेरफां ओनसोलफोरा गोबां माने दैज्लां बो थोराव दैनि दाहारजों माने दैनि लोमसावनायजों गोबां बिनि नि ओनसोलनि थासारिया गोबां जेंनायाव गोग्लैयो आरो दै लोमनानै जोबस्रां लांनायनि लामायाव फैयो औ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला काजिरङा ओ हाग्रामा आरो मा नास हाग्रामाया ओ बे दैमानि खाथियावनो जायो नंगौना नोंथां औ?
खाथियावनो जायो।
ओमफ्राय बे ओ ब्रह्मपुत्रआ मोनसे हारिमुजों मोनसे नांजाबफानायबो होनजायो जोंनि बे ओ आसाम हादोरमायाव गोबां बे औ
थाइजों लोब्बा लानानै बेखौ
औ गोबां गोबां बे ओ ब्रह्मपुत्रखौ लाफानानै ओ मेथाइ खननाय जायो सल'मा दिहुननाय जायो बिदिनो गोबां उम फालिथाइ औ खालामनो हायो लिरनो हायो बेनि बागै औ
गिदिर माने फालिथाय मोनसे जायो आरो जेराव बुर्लुंबुथुर दैमा सेराव बेखौ माने बुरलुंबुथुर गाथोन मुंङै
द
फालिनाय जा माबा जायो माने
औ औ बुंनो थाङोब्ला ब्रह्म माने बुुरलुंबुथुर दैमाया मोजांबो ओफ्राय फारसेथिं नायोबा मोजां फारसे नायबा गाज्रि मानोना दैज्लां बोथोराव दैया अखा हाबथाय लोमनानै अ गोबां खहा खालामो आरो मोजां थिं नायोबा जोङो गोबां हेफाजाब होयो।
औ नंगौ
ओ बेफोरखौनो जोङो सावरायनो हायो आरोना बे ओ दैमानि बागै बागै
ओम
औ
बेयावथ' गोबां दा जों मोन थियै दङ दा जों जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौसो बुंबाय
बिखोनो रायलायबाय दे होमबा नोंथां ना समाबो जाबाय दे